हालौ हेलौ नोंथां खोनादो ना? हेलौ नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
औ औ दासो खोनाबाय नै औ दा औ दा नोंथाङा ओरैनो मा खालायगासिनो दङ?
ओ नोंथां आंथ' दा ओरैनो जिरायनासो दं नै नोंथाङा माबाफोर खोथा लानानै
औ खोथायाथ' आं मोनसे आयदा लानानै माने नोंथांनाव हरनाय जादोंमोन आरो। ना नोंथां दा नोंथाङा दसे सम फ्रिब्ला जों बे आयदानि दामाने फंनैसो गुवारै सावरायनोसै जा एसे मोनदां थि दङ ना होनबा नोंथां औ। दा जोंना मा होनो मेन आयदायानो जाहैबाय ओ फालांगि फालांगिनि सोमोदै माने गोदोनि समाव माने माबायदि ओ सुबुंफ्रा फालांगि खालामनानै रां आरजियोमोन बा दानि ओ दानि जि गोनो आरि मुगा बेयावहाय माने फा ओ सु माने सुबुंफ्रा माबायदि फालांगि खालामनानै रां खावरि आरजिनायखौ जेनेबा जों नुनो मोनदों आरो। बेफोरनि सायाव माने एसे नोंथाङा जाखिनि एसे मिथिगौ फोरमायना होदो।
औ औ ओं ओ बिदिबा नों नोंथाङा फालांगियारिनि सोमोन्दै जेरै फालांगिनि सोमोन्दै ओ सावरायनो नोंथाङा आनाव हरनायलाय आङो एसे सावरायनो सानबाय आरोना नोंथांजों। ओ फालांगि होनबा थ' जोंहा मोनसे जिउ राहा लामा बियो जोङो दिनै फालांगिनि गेजेरजोंनो गोबां सुबुङानो गाव गावनि जिउ राहा लामाफोरखौ दैदेनगासिनो दं। ओ गुबैयै जोङो गुबुन गुबुन खामानि नि अनगायै नैबे फालांगि खामानिनि गेजेरजोंनो बांसिन सुबुंफोरखौहाय जोङो मा होनो गाव गावनि जिउ राहा लामाखौ ओ दिहुनना लानायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो आरो। मानो होनोब्ला जोङो गुबुन गोबां साख्रि ओ गोबां सुबुङानो जेरै सरखारनिफ्राय साख्रि मावनानै बा सरखारनि फैसाजों रांखावरिजों जोङो सोलिनायखौ जों नुनो मोनाखै। ओ गाव गावबा गावनो माबा मोनसे आबाद ओ खालामनायनि गेजेरजों जुदि बियो मोनसे आबाद फोरबो मावनो हागौ बा जिब जुनार फिसिनायनि गेजेरजोंबो जानो हागौ बा बायदिसिना फिसिनायनि गेजेरजों बैफोर फि-फिसिनाय मुवा जिब जुनादखौनो बा माबा मोनसे मुवा बेसाद बा बेफोरनि गेजेरजों जोङो फालांगि खालामनो हायो। बैफोरबायदि फालांगि खालामनायनि गेजेरजोंनो गोबां सु बुङानो दिनै आ बुहुमाव थानाय गोबां सुबुङानो गाव गावनि जिउ राहा लामाफोरखौ बानायनानै लादों। मानो होनोब्ला जोङो बयनियावबो जोङो सरखारनिफ्राय मोननाय रांजों जोङो सोलिजोबनो हायाखै। जाउनाव जों गावबा गाव राहा लामाफोरखौ फालांगिनि गेजेरजोंनो सोलिनो हमदों। दिनै गोदोनि समावथ' जोङो फालांगि होनोब्ला जोङो बेबायदिनो गाव गावनि बारिफ्राव गरफा गरनै जाखिनि मावनानै आबादफोर मावदोंमोन बैफोरनि गेजेरजोंनो जोङो ओनसोलनि बा गामिनि सुबुंफोरा मावनायनि गेजेरजोंनो बैफोरखौ जोङो गुबुन हाथाय बाजारफ्राव लांनानै बायदिसिना फालांगि खालामनायनि गेजेरजों जोङो रांखावरि खामायनायखौ नुनो मोनदों आरो न'खरफोरखौ सामलायनायखौ जोङो नुनो मोनो। बा मिथिनो मोनो।
ओम।
बेबायदिनो फालांगि होनोब्ला जोङो गिदिर गिदिर फालांगिफोर थायो उन्दै फालांगि थायो बेबायदिनो फिसा फिसा फालांगि होनोब्लाथ' न'खरनि ओ बारिफ्राव गायनानै मोननाय मैगं थाइगं बाबा फिसा फिसौ बेफोरबायदिखौ फाननानै मोननायखौनो जोङो बुंगोन जोङो एसे देरस' होनोब्लाथ' जोङो बेबायदिनो गाननाय जोमनाय बा जोङो अबेबा मोनसे कम्पानिनिफ्राय बा मेसिनजों दिरुननाय बायदिसिनाफोरखौ जोङो लाबोनानै हाथाय बाजारफ्राव बा बबेबा बबेबा दाब दाब जायगाफ्राव आ फानहैनाय बेफोरखौनो जोङो फालांगि होननानै बुङो मानोना बैफोरनिफ्राय जोङो रां खामायनो हायो।
दिनै जोङो खम बेसेनाव बान बायनानै बेखौ आरो एसे दामिसिनाव जोङो सोरबा सासेनो फाननानै बा जोङो मुलाम्फा लानो हायो बेबायदिनो जों फालांगिनि गेजेरजों गाव गावनि न'खरखौ खुंनाय जों नुनो मोनो ओ
नंगौ नोंथां।
गोदोनि समावथ' जोंना एसे फिसा फिसामोन नालाय बेबायदि बिदिनो फिसा फिसौफोरखौ फाननायफोरखौ नुनो मोनोमोन आरो जों गाननाय जोमनाय गस्ला सेन्देल जुथा बेफोरबायदि फाननाय फालांगि ओ गोदोनि समावथ' जोंहा फालांगि फोरफोरखौ जोङो बेबायदि गोबां डेभेलप नुवाखैमोन मानो होनोब्ला जोङो जोंदि जा मा मुवाबो जोंदि जिखिनि मुवा बेसाद दिहुनदों बै मुवा बेसादफोरखौ जोङो ओ फोसावनो थाखाय बा गुबुननो मिथिहोनो थाखा खाय आंनाव बेफोरबायदि दङ' होननानै जोंङो मिथिहोनो थाखाय जोंहा गोदोनि समाव जोङो जोंङो आजिखालि बायदि समाजारि बिजों गैयामोन जायखौनो जोङो ससियेल मिडिया नङा होमबा? बेफोरबायदि गैयामोन आरोना जोङो ओरैनो नेटवर्कनि बेफोरबायदि जेबो खामानि गैयामोन ओ जेबो सुंजोबजोनि गैयामोन गोदोनि समाव जोङो बेबायदि समाजारि बिजों गैयैनि जाउनावहाय माखासे ओ जोङो पस्टारफोरनि गेजेरजों जोङो माखासे फालांथाइ ओ फालांगियारिफोरखौ जौगाहोनायखौ नुनो मोनदोंमोन दिनै जुदि सोरबा मोनसे कम बा कम्पानिया बा मोनसे ओ कम्पानियावहाय जों जुदि माखासे ड्रेसफोर दिरुनोब्ला बैफोर ड्रेसफोरखौ जोङो गुबुन सोरनोबा बा गुबुनाव फानहरनो गोनां जायोब्ला जोङो बेखौ मिथिहोनो थाखाय जोङो आथिखाल गोदोनि समाव पस्टारनि गेजेरजोंसो जोङो मिथिलायनायखौ नुनो मोनोमोन। बायदिसिना लिरनायनि गेजेरजोंसो लिरनानै सिथाबलायनानै बा बेखौ सोरबा नुनानै बेबायदियावसो बायलायनाय बिदि नुनो मोनो थांलायनानै नाथाय आथिखालाव जोङो आथिखालनि फालांगियारि होनोब्ला गोबां डेभेलप आथिखालाव बिगियानारि नङा होमबा? जोङो फालांगि मोनसे फालांगिखौबो जौगाहोनो थाखाय जोङो बायदिसिना मुवाफोरखौ जोङो मिसिनारि आदबजोंनो दिहुनजोबो दिनै गस्ला गाननाय जोमनायफोरखौ जोंङो दिरुनजोबो गोदोनि समावथ' जों बेखौ आखाइजोंसो बांसिन सुनाय जोंङो नुनो मोनोमोन उल जिफोर बायदिसिनाफोर आखाइजों दानाय जोमनाय। बेफोरबायदि नुनो मोनोमोन आथिखालाव नाथाय जोङो मेसिनारि आदबजों दिहुननानै जोंनि फालांगियारि बिथिंखौ जोङो गोबां गोजौ थाखोसिम लांनो हाबाय आरोना दिनै जोङो ओ समाजारि बिजों ओंखारनायनि गेजेरजों बा जोङो कम्पानियाव जा दिरुनदों बै दिरुननाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो समाजारि बिजोंनि गेजेराव गेजेरजों गोबां गोजान गोजान जायगासिम जोङो दैथायहरनो बा मिथिहोनो हानाय जादों आरो। मिथिहानायनि गेजेरजोंबो जोङो बिराद गोजान गोजानाव थानायब्लाबो दिनै बबेबा मोनसे गोजान जायगानिफ्रायबो जोङो जोङो माखासे बेबायदिनो हेटनि गेजेरजोंनो बा समाजारि बिजोंनि मिथिलायनायनि गेजेरजोंनो जोङो गुबुनसिमबो दैथायहरनाय जोङो बेबायदिखौ नुनो मोनबाय आरो।
औ।
जेरै जोङो माखासे बेखौहाय अनलाइन बा जोङो अनलाइन आरो बिथिंजोंनो बा जोङो बेखौहाय जोङो गुबुनसिम दैथायहरनाय बा बेबायदि नायनि गेजेरजों जोङो जोंनि फालांगिफोरखौ जौगाहोनो हानाय जाबाय आरो।
औ औ नोंथां।
गोबां जोङो फालांगिरिफोरखौ जौगाहोनाय आंथ' एसे बुंबाय नोंथां नोंथां नोंथाङाबो एसे आंनो फालांगियारि- जौगानायनि सायाव बाबा फालांगिनि गेजेरजों सुबुङा माबोरै जिउ खुंनो हायो बेनि बागै एसे खोनथागोन नामा नों?
औ हागोन नोंथां खोन्थागोन दा दानिबावसो नोंथाङा बुंलांखानाय बायदिनो फालांगिनि बागै नोंथाङाथ' गोबांखौनो फोरमायलांबाय गासिबो नंगौ सैथो दा जोंहा फालांगि बुङोब्ला मा होनो गोदोनि आरो दानि फालांगिफोरखौ गोबां फारागथिफोरखौ जों नुनो मोनबाय आरो ना दासिमावहालागै जों नोजोर होनानै नायनो थाङोब्ला जोंहा फालांगि माने सासे सुबुङा गावनि न'खरखौ मोजाङै सालायनो बा सालायलांनो थाखाय रांखावरिनि गोनांथि जायो रांखावरिनि बे जायफोर गोनांथिनि गोनांथि जायो बेफोर रांखावरिनि गोनांथिखौ सुफुंनो थाखायनो सुबुंफोरा माने गोबां रोखोमनि फालांगिफोर खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां दा फालांगि होनोब्ला जोंहा बे फालांगिनि सिङाव बा फालांगि सोदोबनि सिङाव जोंहा मोनसेल' मुवा बेसाद थाया। बेवहाय गोबां रोखोमनि मुवा बेसादनि फालांगि खालामनाय गोजो गोजो थायो माने दा बेफोरखौ जों बुंजोब हाया जों जेराव जों जेन'बा जोंनि समाजावनो जों नुफ्लेबाय थानाय माखासे फालांगि बेफोरखौ आं बुंनोसै दा जोंहा जेनबा मा होनो गोदोनि समाजावथ' जेनबा फालांगि खालामनायाव नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जेन'बा जे मोनसे गोदान फालांगि खालामदोंब्ला जों बेखौ माखासे माखासे बा गोबां सुबुंफोरनो मिथिहोनो थाखाय जोंहा पस्टार बाहायनाय जायोमोन नङामोनथां। दंफां दंफां बा लामा सामा फ'स्थार। लागायनानै बेफोरखौ माने सुबुंफोरखौ मोनथिहोनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय दानि जि गोनोखोआरि मुगा बेवहायथ' जोंहा फालांगिफोरखौ जौगाहोनो थाखाय जोंहा बेफोरबायदि पस्टार बायदिफोरखौ जोङो बाहायनायखौ नुबांलिया जोंहा माने बेफोरखौ जौगाहोनो थाखाय मा होनो मोनसे इन्टारनेटनि जोहै बा ससियेल मिडियानि जोहै जोंनि बे जेन'बा गोदान फालांगि जि कम्पानि बा नोंनि गोदान आइदिया बेफोरखौ माने मिथिहोनानै नोंनि फालांगिखौ माने माने थाबैनो मोजां माने गोजौ फारसे मा होनो दावगालांनायखौ जों नुनो मोनो आरो थाबैनो माने जौगानायखौ नुनो मोनो दा बिदिनो नोंथां जोंहा गोदोनि समाव फालांगिया माने बांसिन बिनि जेन'बा जि फालांगि खालामोा मोनसे बाजार बा मार्केटआवहाय थांनानै गावनि मोननाय मा माखासे मुवा बेादफोरखौ फाननानै थाइसे थाइनैबाबो रां आरजिनानै लाबोयोमोन। दा जोंहा बे बेबायदि बिथिङाव माने एसे खस्थ'मोन आरो नोंथां माने गारि गुरा लानानैबा साइकेल बायदि थेला बायदिफोरखौ लानानै बा नोंनि नोंनाव थानाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ लानानै नोङो ओ लानानै थांनांगौ जायोमोन बै जि बिजों नों जि जायगायाव फालांगि खालामहैगोन बै जायगासिम। थिंथ' जों ओ दैथायना लांथा ओ दैखांनानैबाबोथ' लाना थांखाथारनांगौ जायोमोन ना नोंथां। दा बेफोराव एसे खस्थ' जायोमोन आरो नोंथां ओ दानि बिथिङाव जोङो फालांगिफोरखौ नोजोर होनानै नायोब्लाथ' जों बेफोरबायदिखौ एसे खम नुनो मोनसै आरोना। दानिया माने न' फ्रावनो गावनि थाग्रा खुलि न'आवनो माने एसे फिसायैब्लाबो एसे गिद दिरहैब्लाबो मोनसे ओ जेन'बा फालांगिनि मोनसे खथा खथा बानायनानै बेवजोंनो माने फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनदों जेराव बिनि माने गाहाय जाहोनानो जाहैबाय जेन'बा जोंहा ओ इन्टारनेट बा ससियेल मिडियानि जोहै गावनि बे जि न'आव बानायना लानाय माखासे फालांगि ओ जायनि बिथिङावनो फालांगि खालामो बेफोरखौ माने ओ माने ससियेल मिडिया बा इन्टारनेटनि जोहै माने प्रमसन खामबा माने मिथिहोनायनि गेजेरजों माने माखासे गोबा गोबां सुबुङानो माने बिनि मा होनो ओं थांनानै बिनि माखासे फाननाय मुवा बेसादफोरखौ ओ बायनानै बा बिदिनो लाना फैयो आरो बेफोरबायदि बिथिङाव माने बै जायहा फालांगि खालामो बैहा माने माने एथबां माने खस्थ' माने खास खस्थ'खौ भुगिनाङा माने दा बिथ' बे आरो बिनि अनगायैबो जोंहा माने ओ अनलाइन पारसेल दैथायहरनाय बेफोरखौ बो नुनो मोन्दों ना नोंथां औ दा जोङो बेफोरबायदिनो माने ट्रेन्सपर्टबो खालामनाय नुदों। दा बेफोरनि बिथिङाव जों नोजोर होयोबा गोदोनि जों आरो दानि बिराद ओ फारागथिखौ जों नुनो मोनो माने दानिया माने जि माने गोनोखोआरि आदबजोंनो माने बै माने गोबां रोखोमै जों नुफेरै नु फेरि बा मिथिफेर मिथिफेरै दिहुननायनि खारनाव माने जोंहा जों सुबुं माहारिया माने थांना थानायनि बिथिं थिङाव गोबां गोरलै जाबोबाय गोदोनि बायदि एथबां माने खस्थ' थ' माने भुगिनांनानै माने सलिनायखौ बारा नुबांलिया आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
जे नोंथां जोंहा बुंनानैथ' गासिखौबो फोजोबजोबनो हाया दा नोंथांजों जोंहा फालांगिनि सोमोन दै लायरायनानै गोजोननाय थाबाय नोंथांनि
गोजोनबाय नोंथां आंबो दा सावरायनोमोन औ।